औ नोंथां औ खोनादों।
नोंथाङा ओरैनो दंथ'यो ना?
ओरैनो दङ।
औ जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायायनो हागोन नामा?
औ
बिदिनो माने जोंनि जोंनि माने बे बेमार आजारफोरा बोरै सोखानो हायो जोङो बेमार आजारखौ माने बेफोरनि बागै जोङो एसे रायज्लायसै नामा बोरै खालामबा जोङो बेमार आजारा साबफानाय नङा। आरो जोंनाव माने बि ह माने बेफोर खामानिखौ जों मावोबा माने बेमार आजारा जोंन थाब साफानो हाया गोख्रों जानायनि मोनसे दा नोंथाङा बुंग्रोगोन नख आं बुंग्रोगोन ना? आं बुंग्रोनांगौ बेफोरनि सायाव? आंना नेटवर्कआ थिगोन माथो
एसे थाब थाब फैबाय थादों रायलायनाया।
ओ दे नोंथाङानो बुंग्रोदो दे नङाबा
ओ दानि जुगाव बेमार आजारखौ होबथानोबा दा मैगं मैगं-थाइगं जानायखौ एसे बायनानै जानायखौ एसे खमायनांगौ आरो दा मैगं थाइगङाव गोबां मुलि बाहायग्रा जाबाय दानि फालांगिरिफ्रा दा गावबागाव मावनानै जानांगौ आरो बेफोरखौ ओमफ्राय बेमार आजारखौ बिदिनो गोजानाव खालामनो थाखाय ओ फुङाव एक्सारसाइस खालामनांगौ बिदिनो मरनिं अवाक ओमफ्राय बेलासियावबो मरनिं इभिनिं ववाक खालामनांगौ आरो दा बिदिनो जोंनि मानसिफ्रा जायै लोङै थायो बिदियावनो बेमार आजारा बांसिन जानो हमगासिनो दं दा। आरो मैगं बायनानै जानाय। बे बेफोरावनो बांसिन जागासिनो आरो दा नोंथाङा मा होनो?
औ औ आंबो एसे फोरमायनोसै माने बेमार आजारा गुबै माने जोङो माने एसे माने जासोमबाय थानानै माने जोंनि आदारखौ माने जोङो जा-जाबाय थनानै माने जोङो जसेबो एक्सारसाइसबो खालामा जोङो माने ओरैनो ओ अलसिया जाला ङो माने बिदिनो जोङो जेरै जोङो बांसिन माने खस्थ' खामानि मावैनिफ्रायनो बेमारा जायो माने जोङो बांसिन माने न'आवावनो जिरायनानै थाबाय थासिगोन मबाइलफोर नायबाय थासिगोन बिदिनो सानसे सानसे जोङो जेबो एक्सारसाइसबो खालामा जोङो माने देहाफोरखौ एसे साखोन सिखोन खालामना जाया माने जोङो बिनि थाखायनो माने बेमार आजारफ्रा जोंनाव साबफानो नागिरो बिदिनो जोङो माने फुङावबो थाब सिखारा जोङो बिदिनो फुङाव थाब सिखारनानै नियमाथ' आसलथे' फुङाव थाब सिखारथारनांगौ ब फुाङाव थाब सिखार नै माने माने एक्सारसाइस खालामनांगौ देहाखौ गोख्रों खालामनांगौ बिदिनो गोलोमदै ओंखारहोनांगौ गोलोमदै ओंखारनानै ओमफ्राय एसे रेस्ट लानानै दै गु सु ल'नांगौ एबा दुगैनांगौ दा जोङो बिनि अनगायै दा जोङो फुङाव जोङो सातथा आतथा गामसो सिखारनाय नुयो दानि मानसिफोरखौ ओमफ्राय जोंनि मबाइल फोरफोरखौ माने जोङो दस था बार'था एगथा गाहाम सिम मबाइल मबाइल नायो जोङो मबाइल नायनानै माने जोंना मे-मेगनफ्राबो मेगन मोदै जासिगोन देहा सावस्रिफ्राबो एसे लोरबां जालांसिगोन बेनि सायावनो ओमफ्राय नोंना ओरै निनफ्राबो फुरा मोनला बिदिनो जानाय लोंनायफ्राबो बारा थिग जाया बिदि मबाइल नाय थाबाथाय बिदिनो जोंना देहाफ्रा लासै लासैनो गाज्रि जालांसिगोन बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो सुबुं मानसिफ्रा माने बिदि बिदि हुदाया माने मोजां नङा आरो देहाखौ बिदि बेमार आजार गैयि खालामबा नोङो अलसिया जानो मोननाय नङा गिबियावनो ओमफ्राय जोङो सानफ्रामबो एक्सारसाइस खालामनांगोन बिदिनो मोनजायै बुस्थुखौ जों जानोनाय नङा बिदि जेरै जौ निसा बुस्थु बेफोर बुस्थुखौ जों मोनजा मोन जानाय नङा। बेफोरखौ जोङो जायोबा माने जोंना देहाया खैफोद दङ माने लासै लासैनो माने जोङो जेबो जाया बायदि सानो खिन्थु जोंनाव लासै लासै लासै लासै माने एसे गोहोम खोलैयो बिनो जोंनियाव बेमारा आजारा लासै लासैसो जायो बिदिनो दाररेक्ट संखेब जाया जोंनि बेमार-आजा रफ्रा बिदिनो जोङो बेमार आजारफोरखौ बोरै सोखानो हायो होमबा जोङो ओ मोजां जानांगौ बिदिनो ओ मुलि होनाय मैगंफोरखौथ' जों मोनजाखाया बिदिनो न'आवनो गाससिबो बुस स्थुफोरखौ मोननाय जानांगौ जेरै मैगं-थाइगं बिदिनो न'फ्राव मा बुस्थु गायजायो बेफोरखौ गायना दोनदो बा अकल माने बेहेरानिनिफ्राय संख्रि एबा थाव एफोरखौल'बायनानै माने जों जायोबा माने जोंनाव जेबो खहा जाया आरो जोङो बांद्राय थाव जाबाबो माने उदैया प्रब्लेम जायो। बिदिनो गेस्टिकफोर जायो पेटिलिभार बायदिसि ना उदैफ्रा माने थाव जाहैजोबबाथाय माने ओरैनि इन्जिना यै माबाया जोंनिया हजम खालामनो हानाय सक्तिफ्रा माने खम जालाङो बिदिनो ले मोनो खोमा बिदिनो जों सुतफ्रा माने खमायलाङो आरो बेनो जोंआ फुं फुङावनो एक्सारसाइस खालामनांगौ बिदिनो मोजां जानांगौ फुङावनो दै लोंनांगौ बिनो आरो दा नों थांङाबो बिदि सोरखौबा गामिफ्राव नुबाय नामा बिदि बिदिनो साखोन सिखोन साफा थानाय इदिनो बिदिनो जानाय लोंनायफ्राबो एसे मोजाङै साना साफा थाग्रा गामियाव दंना गैया बेदि आरो दङ' अब्ला ओमफाय माबायदि माबायदि थायो बियो बोरै खालामो नोंथाङा खोन्थागोन एसे
गामियावथ जोंनाव बेसेबां मानि गैया सासे दं आरो बियो सामफ्रामबो फुङाव एक्सारसाइस खालामो आरो जानाय लोंनायफ्रा बियो निसा जाया जेबो जौ एरि लोङा आरो
ओ ओ
बियो उन्दैनिफ्रायनो एक्सारसाइस खालामबोगासिनो आरो दासिमाव आरो बियो उम ओ दा बिस बोसोर जाबाय आरो बेयो
अ अ अ
ओमफ्राय बे उ उ जोंनि खाथियावनो आरो बिस
औ औ औ
ओमफ्राय बेयो आंखौबो लेंबाय थायो आरो ओमफ्राय आं एखमबा सोलाबाना ओमफ्राय आं सोलाबबा थांफायो
आ
ओमफ्राय बियो फुं फुंनि सारिथायावनो ओंखारो आरो
उम
ओमफाय बिदिनो थांखांनानै फैनानै दुगैनोसै दुगैनानै ओंखाम जानोसै ओंखाम जानानै बिदिनो स्कुलाव थांनांगौबा थांसै स्कुलाव थांनाय समाव फैसै फैनानै दसे रेस्ट लानोसै रेस्ट लानानै आरो बेलासियाव थांफिनबावनोसै आरो
औ
दाथ ओरैनो आंङो टाउनावसो थाफैनाय जाबाय आरो दा हारसिंसो जायो खोमा बे सम सम बिदिनो लोगो लाहरबाय थायोमोन। दाथ' बोरै दं मिथिया खबर गैलायलाया दा ओरैनो नोंथांमोननि गामियाव
आ जोंनि गामियावथ' बिदिनो माने दङ बिदिनो माने बायदिसिना जबफोर एप्लाइ खालामग्रा दङ बिदिनो बिदिनो हमनाला आसाम पुलिसफोरनो हक इणडियान आर्मि एस एस सि बेफोरखौ माने एप्लाइ खालामनानै बिसोर माने ओरैनो थाया बिसोर माने दैलि रानिं खालामो आरो ना बि माने फुङाव सिखारबाय बिदिनो दसनसो ग्रुप दङ बिदिनो सोरबा फन हरब्बाय सोरबा अलसि फिथाइफ्राथ' थाखाबाय ओरैनो बे अलसाफ्राथ'थ' थाखाबाय खारला ओमफ्राय बिनि अनगायै जायफोर गोसो गुदुं बिसोर माने लो ज' लोगो नांना माने फुंनि सि खारनायनिफ्राय सारिथानिफ्राय बिसोरो खारसिगोन आरो खारनानै बेसेबांबा गोलाव खारनानै फैफसिगोन थाबायबोसिगोन बेयावनो गस्लाफोर खौ माने एखेबारे खुगलायनानै फैसिगोन आरो न'आव बिदिनो ओमफ्राय दुगैसिगोन दुगैनानै
बिदिनो बिदिनो दैफोर लोंसिगोन लोंनानै एसे रेस्ट लासिगोन जेरै सिसिगोन ओमफ्राय ओंखाम जासिगोन आरो आदार जासिगोन बिनि उनाव आरो फोथाराव खामानि मावसिगोनलाय बिदिनो माने खस्थ' खालामबा माने बिदिनो सानसे ना सानसे माने साक्सेस जायो। बिदिनो जोङो देहाखौल' नङा जोङो माने केेरियार बेयावबो जोङो बेफोरखौ माने मदद मोनो जोङो। देहा साखोन सिखोन खालामनाया जोंनि थाखाय बेनिफिटबो दङ। जोङो माबा मोनसे एप्लाइ खालामनानै दोननानै जोङो देहाखौबो राफोद खालामनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो गाव गावनि केरियारफोरखौबो जोङो हास्थायनाय लुुबैनायफोरखौ जोङो जाफुंहोनो हायो।
उम
नोंथाङा ओमफ्राय नोंसिनि गामिनिथिं बेफोरबायदि दंना गैया बिदिनो इण्डियान आर्मि हक आसाम पुलिस आसाम रायफोल बेफोरखौ एप्लाइ खालामनाय जेनेबा फुं फुंआव
जोंनि गामि गामियावथ' गैया खाथि खालायाव सानै साथामसो से मोनलांबाय आरो इण्डियान आरमियाव मोनलांबाय ओमफ्राय आसाम पुलिसाव मोनलांबाय आरो बिसोर बिसोरो उन्दैनिफ्रायनो नाजाबोबाय थादों सय सत बोसोर जाबाय आरो बिसोरो नाजानाया आसाम पुलिसाव नाजाबोबाय थादोंमोन। मोनलांबाय ओमफ्राय बे इण्डियान आर्मियाव मोनलांनायफ्रा दानि उन्दै देरफुनाय बिसोर मोनलांबाय इणडियान आर बिसोरो खस्थ' खालामबोबाय थादों आरो बिदिनो जाया लोङा बिदिनो गावबा गाव देहाखौ मोजां लाखियो फिटनेसाव लाखियो। बिदिनो बिमा बिफायाबो बिदिनो खेल लायो जानाय लोंनायफोरखौ
औ
द बेनो आरो
नोंगौ थिगानो नोंथां नसोरनिथिंबो गामियाव बिदिनो देहाखौ एसे साखोन सिखोन सिफेन साफा लाखसिग्रा बिबो थानांगौ थानायाथ' बिदि नुबासो जोङो माने जोंनि गामि फ्राबो सोंन गामिनि सुबुंफ्रा दिनै अलसिया थानाय अलसिया जानाय बेखौ बानानै बिदिनो बेमार आजारफोर जायो‌ बिदिनो राफोदफोरखौ नुबा माने गावसोरबो गोसो जागोन बिदिनो गोसो जानानै जों बयबो माने बेमार आजारनिफ्राय बारगनो हाथों। आरो बेफोरखौनो माने जोङो एसे सावरायबाय सावरायनानै जों माने एसेयाव माने जोङो दोन्थ'नाय जाबाय आरो बे खस्क' ना मा होनो दा
औ
उम
दे होनबा नोंथां।
उम
एसेनो